खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों थां खोनादों
नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
आ दायो
ओ ओ औ औ औ नोंथांजों ओ मोनसे टपिकनि सायावहाय खोथा ओ सावरायनो लादोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना
अ नोंथां मा टपिकनि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथाङा सान्दों
बेखौ ओ खोन्थानो ओ बर'फ्रा माने गोदोनिफ्राय दासिमावहाय माबायदि रांखावरिफोरखौ आरजिनानै माने दाबायदियाव माबायदि रांखावरि आरजियो आरो गोदोनिफ्राय दासिमहालागै माबायदि सोलायबोदों बिनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा
औ हागोनदे नोंथां मोजां मोजां आयदा ओ सिखानो आं दायो आङो गोदोनिफ्राय बा दिनैसिम बर'फ्रा माबायदि ओ रांखावरियाव बा गावसिनि जाबोनाय जिउ संसार खुंबोनायाव माबोरै सालायबोदों बेनि बाथ्रा होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां गोदोनिफ्राय थांनांगोन नङा होमबा सानहरग्रोनांगोन जोङो
औ औ
बर'फ्रा माब्रैहै जिउ खुंबोनाय बर'फ्रा माब्रै जायगायाव थानानै जिउ खुंदो बा माबोरैहाय बिसोरो जिउखौ दैदेनबोनो बे बाथ्राखौ जोङो गोदोनिफ्राय सानहरोबा सानगोन आरो ओ जोङो बर'फ्रा बेखौ जोङो मानि सायाव थां सां थांनानै थायो होनबा जोङो आबादनि सायावनो नङा होमबा
औ
मानोना गिबि जागायजेननायाव जोङो बर'फ्रा सासेबो जोङो लेखा गोरों बेबायदि सुबुं जोंनियाव गैयामोन
औ औ नंगौ
दा जोङो गिबियाव बुंनो थाङोबाथ' गोदोनि समाव जोंहा राजा रानि दंमोननो
औ औ औ औ
दंङ जों बेफोर बाथ्रा बाथ्राखौ जोङो बुंङा जे जोंनिफ्राय बर'फोरा राजाया जो बस्रांबोदोंमोन बै समनिफ्राय मारै संसार जाबोदो जों बे बाथ्राखौसो बुंनो थांगोन आरो दायो मानोना जोंङो गुदिनिफ्राय नायोबा जोंङो जारिमिनखौनो फोरमायो जोंना माने बर'फ्रा आबाद गाहाय मोनसे हारि नङा होमबा
औ औ
जोंनि थांना थानायनि गुबै राहायानो जाबाय आबाद दा बाथखौनायब जोंङो आबाद मावनाय होननानै नायोब्ला जोंहा गोबां रावखावरि बे समाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गैयामोन। बेनिखायनो बिसोरो मा गावजों गाव आबादनि गेजेरजों सोलाय लालाय खालामनानैनो बिसोरो थांना थायोमोन आरो। बर'फोरा जेरै बर'फ्रा गावसिनि गाननाय जोमनायखौबो गावसोरनो बानायनानै लाबोदोंमोन। जेरै गावसिनि दख'ना गामसा बेफोर गासैखौबो मा खालामदों बर'फ्रा इन्दि एम्फौ फिनानैनो बेजोंनो दानानै लाबोदों आरो। बिसोरो खुनु रांखावरि बे समाव गैयामोन।
औ
दा बिदिनो फैयै फैयै फैयै बिदिनो फैयै आबादनि सायाव सोनारै सोनारै दिनै आथिं मुगाया एबा समजों लोगोसे लासै लासै बर'फ्राबो सोलोंथाइ लानो रोंदों आरो।
औ औ
सोलोंथाइ लानानै रोंनानै बिसोरो मा एफा एनै बिजनेसाव ओंखारनो रोंबाय फालांगियाव एसे एसे ओंखारनो रोंबाय जायफोरा एसे एनै बै समाव जोंहा मा दंमोन ओ मा होनोमोनल बे रां खारग्राखौ रां खारग्राखौ खांग्राखौ गोदोनि समाव
औ औ खाजोना खांनाय जमिनदार खाजोना खांनाय औ
बेबायदि बर'फोरनि गेजेरावबो दंमोन आरो आरो बै समाव बिसोरो मा गोबां दाहोना रुवाथि ग्रोम ग्रोम लानानै बिसोरो आबाद मावनानै जाबोदों
औ औ औ।
दा बे दाहोना रुवाथिफ्राबा मामोनलाय जोंहा रांखावरिनि जेबो माबा गैयामोन, बेवहाय मा बिसोरो बैनायनि बदलै बिसोरो आदारसो मोनोमोन आरो जों माइरंसो मोनोमोन। नङा होमबा? औ सोलायलाय नायसो जायोमोन। बिसोर खुनु रांखावरिनि बिदि गैयामोन दा बेबायदिनो जोंनियाव रांखावरि गैयाम नाथाय बिसोरनि फिसाफ्रा बै माबाफोरनि फिसाफ्रा गेदेर गोलावनि फिसाफ्रा लासै लासै सोलोंथाइ लाबोनो रों हाहांबाय, हानायनिफ्राय बिसोरो एफा एनै सरखारि साख्रि मावनायनि गेजेरजों एफा एनै जोंनियाव रांखावरिफ्रा फैदोंमोन आरो।
औ औ।
नङामबा? मुगाया लासै लासै सोलायबोनायजों लोगोसे बर'फ्राबो लासै-लासै-लासै बिदिनो सोलायबोनानै साफा सानै लेखा गोरों जाबाय बिनिफ्राय बिसोर बिथांमोनहा माखा मोनबाय लेखा फोरोंनो। गामि गामि गिदिंबाय, सांग्रांथि मेल लाबाय। बेनि उनाव लासै लासै लासै लासै बर'फ्रा दा बेबायदि अब स्थायाव फैबाय आरो। नङा होमबा?
औ औ।
आ बेबायदिनो दा एसे एनैबाबो जोङो जौगाबाय। बा आसामनि गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव बर'फ्राबो एसे जौगासिननाय हारि हिसाबै जोङो दा ओ नाम मोन बा मुं जायगा आवग्रिनो हादों आरो।
औ औ।
दा नोंथाङाबो बेबायदिनो सानो नामा?
ओ औ आंबो सानो बिदिनो साननायालाय होनबाबो ओ जोंहा गोदोनिफ्राय ओ गोदोयो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंहाय जोंहा रांखावरिफोरखौ आरजिहोयोमोन। जेरै होननानै बुङोब्ला खोनादों ना नोंथाङा?
खोनादों खोनादों।
जोंहा खस्थ'नि गेजेरावहाय रांखावरिखौ आरजियोमोन ओ जेरै होननानै बुङोब्ला ओ गोदो गोदाय बर'फ्रा ओ जोंहा हौवा माहारि बर'फ्रा जेरै हाजोफोरावहाय बन लाय नानै बायदि बायदि ओ नाहा मैहा थांनानैसो रां आरजियोमोन। ओ नङा होनबा नोंथां? औ आरो ओ बर' आइजोफोरा जोंहा गोबां हाग्रा बंग्रा मैगं थाइगं दाहा मैहा थांनानै जों बेफोरखौ हाथाय बाजाराव फाननानै रांखावरिखौ आरजियोमोन गोदोनि दिनहाय रां खौावरि आरजिनाया जोबोद खस्थ'मोन औ
खस्थ' मोन
औ आरो बेफोरबायदिखौ फाननानै जोंहा न'खरनिै गाननाय जोमनाय मैगं थाइगं जानाय लोंनाय गथ' बेनि नांगौ जानाय लेखा बहि गाननाय जोमनाय बायदि बायदिफोरखौ जोंहा बेफोरनि गेजेरजोंहाय बायनानै होनो हायो लोगोसेनो दानि जुाव जोंहा रांखावरि आरजिनाया गोबां गोरलै राहाय जोङो रांखावरिफोरखौ मोननो हायो जेरै होननानै बुङोब्ला जोंहा इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो जोंहा गोबां रांखावरिबो फ आरजिनो हायो दानि मुगायावहाय जेरै होननानै बुङोब्ला फेसबुक पेज एबा इउटुब चेनेल एबा इन्स्टाग्रामफ्राव जोंहा भिदििअफोरबानो हगारनानै एबा गावनि माखौ दिन्थिनानै बा गावनि रोंगौथिफोरखौ दिन्थिनानै जोंहा गोबां रांखावरि आरजिनो हायो आरो आ बिनि अनगायैबो दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां गुबुन राहायै रांखावरि आरथििनो हाबावो जेरै होननानै बुङोब्ला जोंहा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै जेरै आ फुटबल क्रिकेट गेलेनाय ख काबड्ि गेलेनाय भलिबल गेलेनाय बायदि बायदि रोखोमनि गेलेनाय जेरै बे मेन्टन बेफोरखौ गेलेनानैबो जोंहा ओ स्टेट लेभेलसिम डिस्ट्रिक लेभेलसिम थांनो हायोमोन बेफोरखाय जोङो ओ गोबां रांखावरिफोरखौ मोननो हायो ओ दानि ओ बेफोरनि गेजेरावहाय ओ जोंहा गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंनो ओ जोङो रां खावरिफोरखौ आरजिनो हायो
औ
लोगोसेयैनो ओ दानि ओ बेलायावहाय गोबां ओ गुबुन गुबुन राहायै जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां रोखोमनि गारि गुरा सालायनानैखौ रांखावरि आरजिनो हायो ओ जेरै होननानै बुङोब्ला ओ टम टम सालायनाय ओ अट' सालायनाय आरो गोबां रोखोमनि गारि माल रोगाग्रा ओ मानसि रोगाग्रा बेफो रबायदिखौ ओ जोङो रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो। आरो ओ दानि बेलायावहाय जोंहा फरायनायनि गेजेरजोंबो गोबां रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो। ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो फरायनायनि गेजेरजोंहाय जोङो सासे ओ गोरों गोरा एबा ओ गोख्रों सोलोंसा जानानै जोङो ओ जेरै ओ फोरोंगिरि ओ मेडाम ओ डक्टर इन्जिनियार बायदि रोखोमनि पुलिस आर्मि इन्सपेक्टर ओ बायदि रोखोमनि ओ कन्ट्राक्टर बायदि बायदिफोरखौ जोङो फरायनायनि गेजेरजों जाहैनो हायो। खोनादों ना नोंथाङा? हेल' खोनादों ना नोंथाङा आरो ओ ओं आरो गोबां रोखोमै जोंहा आरो गोबां रोखोमै जोंहा दानि जुग गावहाय रांखावरियावखौ आरजिनो हाबावो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ टिकादार बायदि बायदि जानाय ओ जेरै टिकादार कनटेक टार कन्टेक्ट लानानै ओ खामानि मावनाय कन्टेक्ट लानानै ओ जायगा मोनसेखौ ओ बायदि बायदि न' बां बानायनाय बेफोरबायदियावबो जोंहा गोबां रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो। आरो ओ दानि बेलायाव जोंहा गोबां रो रांखावरि आरजि हाबावे जेरै होननानै बुङोब्ला ओ जोंहा ओ गोबां रोखोमनि बिजनेस मावनानै जेरै ओ गस्ला गस्ला बेफारिया ओ मैगं थाइगंनि बेफारि आरो ओ ओ मैगं थाइगंनि आरो गोबां रोखोमनि ओ जेरै होननानै बुङोब्ला ओ मैगं
दाउ गोदानाय नङा होमबा दाउ अमा फाननाय
जोंना दाउ अमा फाननाय होन दाउ गोदानाय अमा गोदानाय। बायदि बायदिफोरनि गेजेरावबो जोंङो रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो आरो। आरो गोबां रोखोमनि बिजनेस दंबावो। ओे जेरै होननानै बुङोब्ला ओ गोबां मुवा बेसाद फाननानै जोंहा रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो।
औ।
आरो ओ बेनि अनगायैबो ओ गोदोनिफ्राय दासिमहालागै जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों। गोदै होननानै बुङोब्ला गोदो जोंहा गोबां ओ खस्थ'नि गेजेरजों रांखावरिफोरखौ मोननो हायोमोन। नाथाय दानि रोंखा राखा मुगाफ्रावहाय जोंहा गोबां खस्थ' ना मोनालासिनो रांखावरिफोरखौ जोङो आरजिनो हायो। लोगोसेयैनो ओ गोदोनिफ्राय दासिमहालागै ओ बेफोरखौनो सोलायनाय नुनो मोनदोंदि दानि बेलायावहाय जोंहा ओ रांखावरिनि बेसेना मैल' गैला ओ गोदोनि समावहाय जोंहा गोबां ओ थायसे थायनैयानो ओ गोबां मैल' जायोमोन दानि जुगावहाय जोंहा रांखावरिया गोरलैयैनो फैनायखाय बेबायदिखौ बारा ओ मैल' होला। बेखिनि खोथाखौ सावरायदों। होननानै नोंथांजों गोजोननाय मोनबाय।
औ गोजोनबाय नोंथां गोजोनबाय औ खोनादों नोंथां खोनादों बिदिबा दोनथ'लायसै ना नोंथां दे।